औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुं
नोंथाङा फ्रिना दा
फ्रियानो दङ दायो
अ बिदिब्ला नोंथां आं मोनसे आयदा लानानै फैदो सावरायजागोन ना बिनि सायाव
माबा आयदा नोंथां
आयदाया जाहैबाय फोरबो फोरबो होनना बुङोब्लाथ' बर'फोरनाव गोबां फोरबोफोर दं बिनि नि गेजेरावनो मोनसे गाहाय फोरबो हिसाबै बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनो लानानै फैदोंमोन आं आं
अ बर'फोरनि बैसागुनि सायाव?
औ
जागोन नोंथां सावरायनो हागोन दे।
अ बिदिब्ला आंनो बुंग्रोनोसै बैसागु फोरबोनि सायाव।
औ दे बुं नोंथां।
औ फोरबो होनना बुंब्लाथ' गोबां बिदिनो बर'फोरनि फोरबोफोर दं गाहाय फोरबो हिसाबै बैसागु फोरबो फोरबो बे बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दं, आथिखालावबो खुंबोगासिनो दं। बेनि गेजेराव जों गोबां फारागथिबो नुनो मोननाय जायो। गोदोनि बैसागु फोरबो हिसाबै गोदोनिखौ आं एसे बुंग्रोनोसै माबाय दि खुंनाय जायोमोन बे गो दो सैत्र' दाननि जोबथा खालार खालि संस्क्रान्थि खालि मोसौनि बैसागु जायो बेनि उननिफ्राय बैसागुनि से कालारनि फ्राय मानसिनि बैसागु जायो बेनि उनाव बे बैसागु फोरबोआव गोबां मानेखि बर'फोरा नेमखान्थिफोर फालियो जेरैबायदि बैसा सागु होननाय लोगो लोगो बर'फोरा बोथोरजों लानानै खुंनाय फोरबो जेरै बैसागुआ जेब्ला बैसागु सफैयो अब्ला बिफांनि बिलाइफोराबो गोदान बिलाइ खिलियो थिग बेबाय दिनो बर'फोराबो रंजानाय बाजानायजों गोबां दोहौ मिलौ मिलौ हाब देंखो रिंखाङो होननानै खोनानो मोन्दों गोदोनि बैसागुखौ बेबाय दि गोदोनि बैसागु होनना बुङोब्ला सैत्र' दाननि जोबथा खालारखालि मोसौनि बैसागुआवनो नेमखान्थिफोर दं जेरैबायदि मोसौखौ थुखैनाय दैमायाव लांनानै थुखैनाय लाव फान्थावनि माला गानहोनाय आरो बि नि गेजेराव हांगारनि फोथा थुनाय आरो मोसौ बे हांगारनि फोथा थुनायावबो गोबां फोथायनाय दं बर'फोरनि गे जेराव इदिनखालि बे हांग्रानि फोथा थुखालि मानेके बर'फोरा मोसौआ मानोखि हाग्रा हाग्रा बायदिफोराव थांनानै मोसा लख्राजों मोनजा बेबायदि बिसोरो बेखौ गिनानै खारो बिनि थाखाय बेखौ थुनानै हरोमोन जाहैदों। आरो बिनि अनगायै बे दिनखालिनो जेरैबायदि एक्स' एकटा मैगं नागिरना जानाय। बेहायबो बे जानायनि ओंथिया जादों बर'फोरा बेमार आजार खारो बेखौ फोथायनानै जानाय जायो। मोन बे मैगं जानायनि गुबै मैगंफोरानो जाहैबाय जेरै हाग्रानिफ्राय बुथुमना जानाय मैगं जेरै दसे लाफा सायख' दिंखिया माना मुनि आरो सना फुलि रुफाफुलि बिनि अनगायै थाराय गोबां बेबायदिनो मैगंफोर नागिरनानै जानाय जायोमोन आरो। आरो बिनि अनगायै जोङो मानसिनि बैसोगु से खालाराव जोङो न'खरावनो जेरै होनाय न'खरनि गासैबो बिमा फिफाखौ आरो बिनि अनगायै जोङो गामियावबो जोङो जोंनिफ्राय देरसिनखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बेबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै जोङो बे मान होनायनि अनगायैबो जोङो जेरै फुजा होनाय न'खराव जि धोरोम फालियो बेखौ जोङो फुजा होनायनि अनगायैबो जोङो जोंनि थैनानै थांनाय आजौआरिमोनखौ जोङो गोसोखां नोनै बिसोरनो बिसोरो जि मोजां मोनोमोन बिसोरनि गानग्रा जोमग्रा जानाय लोंनाय बावनाय बेफोर नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो नै खालारनिफ्राय जोङो गामि गामि न'खर न'खर मोसानाय जेरैबायदि बे मोसानायाव गोबां हान्जाफोर थायो बोराइ बोराइ बोराइ हानजा बोराय बुरि हान्जा दा बिनि अनागायै सेंग्रा सिख्ला ख्लाया सेंग्रा सिख्ला हान्जा गथ' गथाय गथ' गथाय हानजा आरो बिनि अनगायै जोङो बिहा हानजोआ बिहामजो हानजा बेफोरबायदि मोसानाय नुनो मोननाय जायो बै मोसानायाव गोदोनि जोंनि बर'फोरनि खाम सिफुं जथा लानानै बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ गाजा गोमजा नुनो मोननाय जायोमोन आरो बैफोरो दामग्रा देग्राफ्रा जोंनि बेसादारि हारिमुफोरजोंनो बानायजोबनायमोन बेफोरो मिथिंगानिफ्रायनो आरो बिनि अनगायै जोङो बुंनो थाङोब्ला बै बेफोर मोसानायाव जोङो मानेगे संसार जानायाव जोङो बैफोर मेथाइफोर बायदि खननाय जायोमोन बैफोरो संसार जानायाव दुखु दाहा खस्थ' सहायनांनाय बेफोर मेथाइफोरखौनो लानानै खन्नाय जायोमोन जेरैबायदि हादान सि फायनो थांनायाव खननाय मेथाइ आबाद मावनायनि खननाय मेथाइ बेफोरबायदि मेथाइखौ खनो नुनाय मोननाय जायोमोन आरो बिनि अनगायै बै मोसानायाव सेंग्रा सिख्लाया सोर सोरबा गावनि मेगन खेबनाय सिख्ला बा सेंग्राखौ बिदिनखालि फोरमायलायोमोन होनना जोङो बे बैसागु रंजानायावबो नुनो मोननाय जादों आरो बेनि अनगायै जोङो आथिखालनि बैसागु होनना बुङोब्ला आथिखालाव जोङो बे गोदोनि बायदि गाजा गोमजायै न'खर न'खर थांलायनानै मोसानाय रंजानायखौ नुनो मोननाय जाला आरो बैफोर नुनो मोननायनि गुबै जाहोना जादों गासिबो गावबा गावनि खौ समखौल' बासायनानै न'खराव थानाय आरो बिनि अनगायै जोङो मोनसे आथिखालाव सोलायनायखौ नुनो मोननाय जादों बेफोरबायदि मोसा सालायोब्लाबो खाम सिफुं जथा लायालासिनो बक्स बायदि बेफोरबायदि दामजुफोरजोंसो मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै आथिखालाव मोनसे सोलायनाया जादों स्टेज प्रग्राम बायदि बैसागु बोथोराव स्टेज प्रग्राम बायदिसिना बाहायनानै बैफोराव बादायलायनाय कम्पिटिसन आरिफोर नुनो मोननाय जायो आरो आरो बैसागुनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' बर' आइजोफोरा दख'ना गोमो रिगि रिगां फास्रा ब्लाउस गोजा बेफोरबायदि गाननाय जायो आरो बिनि अनगायै हौवाफोरा गामसा आरनाय बेफोरबायदि लानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननि बैसागुनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
अ नोंथां जोंनि ओनसोलखै खुंनायनि बागै नामा नोंथां
औ औ नोंथां
औ औ नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय जि बुंलांनांगौमोन माने बैसागुखौहाय माबोरै खुङो जोंनि बेबो बेबायदिनो एखेयानो खुङो नोंथां।
औ।
गोदो गोदाय जेरैबायदिहाय खुंबोदोंमोन नाथाय दायो बेबायदि इसिबां गाजा गोमजा खुंन- खुंनायखौ जोङो नुनो मोनला
औ।
गोदो जों उन्दै उन्दै समावहाय माने बैसागु बोथोराव गासैबो ज' ज' ओंखारलायनानै गासैबो गाजा गोमजायै खुंबोनायखौ नुनो मोनदों खाम, जथा, सिफुं, सेरजा दामै दामै गाससिबो बैसागु रंजानायखौ। बेनिफ्राय आथिखालावहाय दा मा नुनो मोनखो जेनेबा इसेबां बेबायदि ओंखारलायनायखौ नुनो मोनला आरो। गोदो गास सैबो न'खरनिनो साफ्रोमबो बैसागु रंजानो थांजोबनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन ओन्दै समावहाय।
औ।
दानि आथिखाल मुगायाव बेफोरखौ सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों। आरो स्टेज प्रग्रामनि बाथ्रा बुंदों नामा नोंथाङा दा जोंनिखैबो बेबायदिनो स्टेज प्रग्राम खुंनानैहाय बैसागु फ- फोर्बोखौ बिदाय हरनायखौ जोङो नुनो मोनसै।
औ।
ओ लोगोसेनो दङ बेबायदिनो जोहा बैसागु बोथोराव बैसागु बोथोरखौथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मानिबोगासिनो नङा होमबा? बैसागु बोथोर होनबाथाय बर'फोरा गावसोरनि आमाय थुख' बायद दि मोनलाय लायो। दा जोंबो मोनो आंबो मोनो बिनि गेजेराव सासे
औ।
सागु होनोब्लाथ' जोंहा बिफां लाइफां दाउमा दाउसा गासैजोंबो मिथिंगाया सोमखोर समायना महर लायो। बिबारफोरा मान्दार बिबारफोरा गोजा गाब सोम्लि बिबारफ्रा गोजा गाब लायो। बेनि गेजेरावहाय दाउ खौवौआ गाबफैनानै आरो बाव बैसागु बोथोरखौहाय समायना खालामना होफैयो आरो नोंथां।
औ।
बेसेबांबा समायना बेसेबांबा रमायना जोंनि बे बैसागु बोथोरा।
औ।
थांजानोनो बालायलायो माने आरो फैबावबा हामगौ फैबावबा हामगौ। बेबायदि नंलायलायो। बेबायदिनो गोबां बर'फोरनि गेजेरावहाय बेबायदिनो मेथाइफोरबो दं बैसागुखौ लानानै खननाय खुगा मेथाइ दं बेबायदिनो आ लोगोसे बर' फोरनि दामग्राथ' दोङो जोंहा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौनि मिलौदो देंखोआ
औ।
खामनि गोमनायजों सिफुंनि रिनायजों आरो मिथिंगानि दाउमा दाउसा गाबनायजों जोंना बर' गामि गामि बे गामि बैगामि बैसागु मागि मागि रंजा बाजा बेबायदिनो बैसागुखौ बारहोहरो आरो नोंथां।
औ।
आरो मा होनो नोंथां दा बो बेबायदिनो सोलिबाय थायो जोंनिखै। अब्लाबो दा माने उन्दै उन्दै गथ'फ्रानि गेजेरावहाय माने इसेबां ओ बक्स आरिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिखि एसे एनै। माने इसेबांथ' नंद्राया माने ओ दाबो गिदिर गिदिर माने सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ'फ्रा माने गावसोर बोराय हान्जाफोरा एक्सट्रा सेंग्रा सिख्ला हान्जाफ्रा एक्सट्रा बेबायदि जानानैहाय न'खर न'खर थांनानैहाय माने बैसागु मागिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय आरो इसेबां गोदोथ' जोंना बे गामि बै गामि मोसालायोमोन नालाय थांलायलायनानै बेबायदि आथिखालाव से जोबबोनो हमदों आरोसै मानो होनना बुङोब्ला जोंना नैबे मोनसे गामिया जाहैबाय बे गामियावनो मोसासै गावसिनि आरो गुबुन मोनसे गामियाव थांलायला आरो बेबायदि गैला। बिदिनो गंफा गंनै गामिया थांलाय फैलाय बेबायदिनो खालामलायो आरो नाथाय अब्लाबो खाथि खालायाव नाथाय ए इसेबां मानि गुबुन गुबुन गुबुन माने जोंनि ओनसोलावनो थानाय गामिफोराव बेबायदि रंजाहैनायखौ नुनो मोनला आरो। आरो स्टेज प्रग्राम खुंनानै नाथाय जोङो बेयावनो बादायलायनाय आरिफ्रा सोलिबोखायो जों सोरबा मेथ मेथाइ खन्नाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय बेफोरो जोंहा सोलिबोबाय थाखायो।
औ
आरो लोगोसे बेवहायनो जोंहा बे प्रग्रामावनो बे बैसागु प्रग्राम स्टेज खुंनायानो जोंहा बिदाय हिसाबै लायो मानो होनना बुङो अब्ला बिनि उनावसो जोंहा बोथोरा गायनाय फुनायनि जायो नालाय बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो माइ गायनानै आबाद मावनानै जाबोग्रा मोनसे हारि नङा होन बा
औ
औ बेनिखायनो दुखु दाहा गासैखौ बावगारस्रांनानै बर'फोरा जयैनो खेबसे सितेज प्रग्रामावहाय रंजायो मोसायो गोसो होसारनानै जोंहा बे बेफोरबायदिनो मुंदां खा बर'नि बर' मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनखौ लेंंहरो।
औ
बिसोरबो मेथाइ खननानै गावसोरनि गोसो गोरबोजों खननानै गोजोनग्लाय होलाङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बर' हारिनि बेफोरबायदिनो खुङो आरो बेनिफ्राय बयहाबो बैसागु बोथोर जोबखांनायनि उनाव गाव गावबागाव गोदान थांखि गोदान मिजिं लानानै गाव गावनि थांखिखौ होसोफिनो। आबाद मावग्राया आबाद मावबाय जायहा सोलोंथाइनि फारसे दङ बिसोरो सोलोंथाइ लालांबाय। जायहा साख्रि मावो बिसोरो साख्रियाव मावनो थांबाय बेफोरबायदिनो आरो। बैसागु बोथोराव माने गासैबो न'खरावनो माने मोनसे मिलन बायदि जायो आरो माने मोनसे माने खौसेथिया फैयो आरो बैसागु बोथोरनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव।
औ
खौ जों नुनो मोनो आरो। गोदो समावहाय दानसेहालागै खुङो होननाय खोनानो मोनदोंमोन आरो नाथाय दा आथिखालाव सानबा बा सप्तासे गाहामलाव खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय।
औ
बिब्दिनो आरो नोंथां।
औ
ओ नोंथां समाबो जासिगोन नामा?
औ दे बिदिब्ला नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा दि नोंथां नोंनि मोनदांथिनि गेजेरजों नोंनि नोंथांनि बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय